खोनादों ना
अ खोनादों
औ ओ जोंनि टपिकआ जाबाय ओ‌ शिलं ओ नोंथाङा मा बुंनो सानो शिलंनि फारसे
शिलं जों बुंनो थांबा शिलंआ जोंहा सेभेन ओ‌ सेभेन बेबायदि सिस्टाराव गोलैयो जोङो जेरै बुंनो थाङोबा आसाम आसाम आरो अरुणाचल प्रदेश नागालेण्ड‌‌ ओ त्रिपुरा आरो शिलं बेबायदि गोबां गोलैयो सातथाजोंबो जोंहा नाथाय जों दि दायो जों शिलंनि फारसे बेबायदि टपिक लादों ओ शिलंआ जोंहा बिराद मुंदांखा जोंनि भारतनिनो बिराद मुंदांखा बेबायदि मोनसे समायना जागा जेराव जोङो गोबां गुबुन दावबायारिफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै जों बुंनो थाङोब्ला ओ बेबायदि फरेनारफोराबो जोंनि बेबायदि शिलंआव बेबायदि समायना मिथिंगाजों बुंफुंना थानाय ओ जायगाफोरखौ नायनो फैयो आरो बेयाव गोबां गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोर फैयो आरो बेयाव बैबायदि गोबां मुंदांखा मुंदांखा जायगाफोर दोङो बयनिख्रुइ मुंदांखा जायगा आं मोनसेखौ बुंनो थांबाय जायखो जोङो सेभेन सिस्टार वाटारफल होनना मिथियो
अ नंगौ
बेयाव थांबा औ जोङो बेयाव थांबा सेभेन सिस्टार वाटारफलखौ नुयो ओ‌ जेराव जोङो बेबायदि वाटारफल दसथा आठथासो वाटारफल जमा जानानै बेबायदि गोलैनाय जोङो वाटारफल नुनो मोयो जोबोर समायना आरो जोङो बेखो दैज्लां बोथोराव नायहैबा जों बिराद समायना नुनो मोनो मानो होनबा बेयाव बिराद गोबां मानसिफोरा बे सेभेन सिस्टार वाटारफलखौ नायनो थाङो आरो बेयाव बेबायदि समायना रमायना जोङो दै गोलैबाय थानाय नुयो आरो बेयाव गोबां मानसिफोरा फटफोर खेबजायो आरो नोंथाङा मा सानो शिलंनि फारसे
औ‌‌ नोंथांनि बुंनाय बायदिनो आंबो शिलंखो मोनसे जोबोद समायना जायगा होननानै आं जे नुनो मोनदों नोंगौ थारैनो गोबां सुबुं फोरा जे शिलंआव जे वाटारफल सेभेन सिस्टार बेखौ नायनो थाङो आरो जों मोनथिनो मोनो जे गोदो ब्रिटिशफोरनि टाइमाव जे मोनसे नाम दिनमोन जे ओ शिलंखौ मोनसे निक नामबो दिनदोंमोन गोदो ब्रिटिसफोरनि टाइमनि समाव ओ स्कट-स्कटलेण्ड अफ दा इस्ट होननानैबो बुंनाय जायोमोन आरो शिलंगसो गावहा आमफाय बे शिलंखौ सासे सासे राजानि बा इसोरनि नामाव दिननाय जादोंमोन ले शिलं होननानै आरो ओमफाय बेनि ओ‌ शिलंखौ बे खासि राजानि बा इसोरनि जायगा इसोरनि नामाव दोनदोंमोन आरो शिलंखौ बेदि होननानै जों मोनथिनो मोनो
औ नंगौ
आरो मिथि बिदिनो जे ज ओ जे सिशलंआव थाग्राफोरनि जानाय लोंनायफोरा जे जों नुनो मोनो नो जे बिसोरो गोबां बिदिनो आलादा जोंनिफ्राय जानायफोरा जे जों नुनो मोनो बिथांमोना गोबां ओ आलादा रोखोमनिखौ जानायखौ जों नुनो मोनो जेरै ओ बिसोरो बांसिन बयल बा रुनायफोरखौ जायो आरो जेरै ओ मैगं लाइ लाफा बिदिनो रुनायखौ बांसिन जानायखौ‌ जों जो नुनो मोनो थावफोरखौ जों बाहायनायखौ खम नुयो आरो
औ नंगौ
गोबां बिदि मैगं थाइगं गावसोरानो जे हाजो एरियाव गावयसोरानो गायनानै गावइसोरानो जो बिदि गोबां आबादफोरखौबो खामो बिथांमोननि जायगायाव जे बांसिनानो थान्दा जायोना बेजों थान्दायाव बिसोरो बि मैगंफोरखौ आबाद खालामनानै बिदि मुलि खम बाहायनानै जा मुलि बांद्राय मुलि होआलासिनो बिदि मुलि खम बेफोरबायदि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ आरो लोगोसे जोङो सिलंआव बेबायदि थाबायनो बेरायनो थांबा जों गोबां गुबुन गुबुन बिदि जायगा नुनो मोनो आरो लोगोसे मोनसे मुंदांखा जायगा दंबावो जायखौ जोङो बुंनो थाङोबा लिभिं रुद ब्रिज होनो जाय बर'आवबा जोंङो बुंनो थांबा दंफांनि बे दं-दंफां रोदानि बेबायदि दलं एबा बेन्दोंनि दलं जायखौ जोंङो बर'आव बेबायदि बुंनांगोन जोबोर मुंदांखा गोबां सुबुंफोरा बेयाव थाबायनो थाङो आरो बेखौबो नायनो थाङो मानोथो होनबा बे जोबोर मुंदांखा आरो लोगोसे बेयाव मोनसे दंबावो ओ लाइट लुम जि लाइट लुम जायगा बियो जोबोर मुंदांखा जायगा जोंङो बेयाव जोंङो थांबा गोबां समायना रमायना बेबायदि नफोर नुयो आरो समायना रमायना बेबायदि भिउफोर नुयो हाजोफोरनि गोबां समायना मिथिंगाजों बुंनानै थानाय भिउफोरखौ जों भिउ पइन्टफोरखौ जों नुयो आरो लोगोसे बेयाव गोबां रोखोमनि मानसिफोरा बेयाव थाबायनो थाङो आरो नोंथांनि बायदिबा ओ नोंथाङा थाबायनो थां-थांबायना थाङाखै बे शिलंआव?
ओ आं थांनोथ' जाथवाखै नाथाय आं मोनथिनो मोनो जे शिलंआवहा मोनसे शिलं पिक ओ होननाय गोजौसिन जायगा दङ आरो शिलंनि गोजौसि सिन जायगा शिलं पिक होननाय ओ नाइनटिन सिक्सटिफाइभ मिटार गोजौ आरो ना बे जायगाया बे जायगानि फ्राय गासै शिलंखौ नुहुरजोबो आरो लोगोसे बांलादेशखौबो जोंङो बे गोजौसिन बे शिलं पिक होननाय बे जों बांलादेशखौबो जों नुहुरनो मोनो। आरो मोनाबिलियाव जे लाइट जों नायदों ओ एखदमबारे मोजां समायना जों नायबाबो नायखनो हायो बेबायदि मोजांखौ नुनो मोनो आरो मोना मोनाबिलि समावहा बे शिलं पिक होननाय जायगानिफ्राय।
औ
आरो बे जायगाया ओ देवार सानाव जे बन्द थायो मानो होनबा बियो मिलिटारि एरिया नालाय
औ
आरो बे स्कटलेण्ड अफ इस्ट होननाय जायगाया बेयाव मोनसे गोजोननाय फैयो बे जायगायावहा जेरै ओ गोबां ओ गोथां गाबनि बिदि दि हाजो हाला आरो बिदि गोथौ हाखरफोरबो दं ङ बे जायगायावहा आरो गोबां गोथां बिदि गोथां मिथिंगा सिनारिफोरखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ लोगोसे आंबो शिलंआव थाबायहैनाया खोन-खोनथामसो जाबाय आंङो बेबायदि लोगोफोरजों थांदोंमोन आरो आंङो खनसे स्कुल बेबायदि कलेज ट्रिपाव आं खनसे थांदोंमोन आंङो खनथामसो थाबायहैबाय आरो आं थाबायहैनायाव बेयाव नुदोंदि गोबां समायना बेबायदि गोबां जायगाफोर दोङो आरो आंङो जि जि जायगायाव थाबायदों बे जायगानि नामखौ आंङो फंनैसो मखनो सानदों आंङो आंङो फार्स्ट जायगाया थाबायदोंमोन ओ सेभेन सिस्टार वाटारफल जायखौ आं नायना जोबोर गोजोननाय मोनदोंमोन मानोथो होनबा बेबायदि आंङो आंनि लाइफआव आं बेबायदि समायना बेबायदि वाटारफल नुफेरै नुफेराखैमोन आरो लोगोसे आंङो सेरि खुन्जि होननाय मोनसे जायगायाव थांदोंमोन जाय जायगायाव ओ हरर मुभि बेबायदि बनायग्रा एबा बनायजाथावथाव बेबायदि जायगा दोंमोन जि हाजोनि सिङाव जिबायदि टेनेल एबा गुरुं बनायनानै बेयाव समायना मोनसे बेबायदि प्लेस बनायना दंदोंमोन जाय जायगायाव मानसिफोरा गोबाव बेबायदि बेरायनो थाङोमोन आरो फटफोर खेबजाहैयोमोन आरो लोगोसे आङो लिभिं रुद ब्रि ब्रिज होननाय जायगायाव आं थांदोंमोन आरो लोगोसे लोगोसे यैनो आंङो बेबायदि शिलंनि मुंदांखा चार्च बेयाव आं थाबायनो थांदोंमोन बिराद समायना बेबायदि चार्ज दङो बेयाव आं थाबायनो थांदोंमोन आरो लोगोसे लाइट लुम बेयाव थाबायनो थांदोंमोन ओमफ्राय नोंथाङा मा सानो बेफोरनि फारसे?
आं नोंनि बुंनायखौ खोनानानै ओ जोबोद रंजानाय मोनदों जे नोंनि जे इन्जयमेन्टखौ लानानै ओ
औ
आरो आं आंबो बिदि मोननैसो पार्कनि खौरांखौ मोनथिनानै मोनो आं बेखौ नोंनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। ओ लेडि ले देहिदेरि पार्क होननाय मोनसे दङ अ बियो पार्क आरो गार्डेन बेयाव गासै गासै कालार गासै कालारनिबो बिबार फुलफोरखौ जों मोननो हायो आरो बेयावहााय मोनसे फिसा ओ फिसा बिदि दाउ अ जिब जुनार दोंग्रा न'बो दङ। आरो बिदिनो बे पार्कआवहा बा बे गार्देनावहा बिदिनो फिसा बिला जे लोगोफोरजों थांनानै पिकनिक जाहैनो थाखाय बे पार्कआ जोबोद मोजां आरो आरो बेयाव गोबां गाबनि गासै गाबनि ओ बिबारखौ जों नुनो मोनो बे लेडि हड्रि पार्क होननायावहा। आरो बे पार्कखौ ओ बे खासि सुबुंफ्रा बानायदोंमोन हाजो हाजोआवहा। औ आं बेखौ नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनानै ओ गोजोननाय मोनदों आरो
अ आरो नोंथाङा बेयाव बबे बिबारखौ बयनिख्रुइ साबसिन एबा मोजांसिन मोनो।
आं बे पार्कआवहा बे बिबारनि जायगायाव आङो लिलि होनायखौ ओ सबनिफ्राय मोजांसिन मोनदोंमोन बा आङो साबसिन नुसिनदोंमोन आरो नोंथाङा बिबारनि फारसे माबाफोर मि थियो नामा?
आङो बिबारनि फारसे बुंनो थाङोबा आङो जि शिलं आं ट्रिप थांदोंमोन बि ट्रिप थांनायाव आङो बेबायदि मोनसे जापानिस जिबायदि फ्लावार बे फ्लावारखौ आं जोबोद पसायोमोन जि बाङाय पिंक कालारहां मा कालारहां बेबायदि बिबार मोनसे थायो जि जा पानिस फ्लाावार होननाय जायखौ आङो बिखौ बेयाव नुहैदों आं बि बेयाव नुहैदोंमोन आरो बिराद समायना बियो ओ गोबां सुबुंफोरा बेयावहायनानै बेबायदि नायनो फैयो आरो गोसोखौ गोजोननाय मोनो मानो होनबा बेबायदि समायना रमाय रमायना बिबारजों बुं फबनाय बदि मोनसे जायगा आरो बियो।
औ नोंथांनिफ्राय आङो बोसां खिनि बाथ्राफोरखौ मिथिनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों।
औ
जोङो दिनैनि टपिकखौ बेयावनो दोनथ'बाय बा फोजोबबाय। ओ गोजोन